हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथाङालाय औ माबोरै दं नोंथाङा औ आङो नोंथांजोंनो औ खोनादों
औ नोंथाङा बुंलाय
औ आं नोंथांजोंनो स सावरायनो नेगासिनो दङ
औ नोंथां नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना
औ
औ नोंथां जोङो बिदिनो जोंनि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायजागोन नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा गिबियावनो एसे बुंग्रोदो
औ नोंथां बुंगोन नोंथाङा ओ सानजु फुंनि ओंखाम ओरैनो जाखांबाय ना
औ दिनैथ' दानो जाथ'वाखै संगासि नोसो दं आं नोंथां औ।
नोंथां जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंनि जिउनि सानफ्रोमबोनि जानाय लोंनायनि बाथ्राया फैयो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो मा जायो? मा थायो? जोंनि साम फ्रोमबोनि अननाया आलदा आल दा जायो नङा होमबा नोंथां? लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायाथ' बांसिनानो खारै ओंख्रि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ। नंगौ नंगौ।
नोंगौ नोंथां। बे जोंनि दोरोङारि समनि फ्रायनो बा गोदोनि फ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय। खारै ओंख्रिया। खारै होनोब्लाथ' जोङो खारैखौ ओ थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
गौ नों
औ नोंथाङा एसे फोर मायनो हागोन नामा? खारैखौ माबायदि थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय बा दिहुननाय जायो?
औ खोनादों ना नोंथाङा? औ नोंथाङा खोनादों ना? नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां।
औ ओ बांसिनै बेखौ जोङो जाय थालिर आथिया थालिर होनना बुङो। बे आथिया थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाया बांसि दिन माने ओ खारदैआ गोबाब जायो होननानै जों मिथिगौ। जायनि थाखाय बेखौ बांसिन खारै महरै बाहायो नाथाय आथिखालाव बे ओ थालिर बिफांखौ मोनिनि थाखाय गासैबो थालिर बिफांखौनो बाहायनायखौ जायो। जेरै जोङो ओ फिथाइ थायखांनानै जेब्ला बिफाङा बा थालिर बिफां फाङा बोराय जागोन। अब्ला जों बेखौ उम दानफायनानै दोनो एबा दानफायनानै गारो अब्लाबो जोङो बेखौ। ओ मोजाङैनो दानस'नानै लाबाय बेनिफ्राय फिसा फिसा सिथा खालामनानै बिखौ खौ सान्दुं एबा ओ मोजां जायगायाव जेराव सान्द'आ मो जाङै नाङो बेयाव जोङो फोरानबाय ओ बिदिनोथ' ओ जुदि अखा आरिनि बो थोर नङाब्ला ओ साननै सानथामावनो राननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला जों बेखौ मोनसे जायगायाव थुबुर खालामबाय। आरो जेराव सावगोन बे जायगाखौ एबा हाखौ एसे मोजाङै लिर नानै लायो जाहाथे बेयाव हाद्रि बालाफोरा सिथाबनानै थांफाया बेनिफ्राय बेख खौ मोजाङै जोङो ओ अरजों सावबाय जेब्ला बियो खामनानै मोजाङै हांगार जालांगोन अब्ला जों बेखौ ओ मोजाङै सान्द्रिजों सालिगोन बिनि उनाव जों बेखौ एसे दै सास्रिनानै एसे सिथुम सि थुम मोजां नै ओ खायफा खायफाया बस्थ दा खायबा खायफायााया मना खायफा खायफाया आरो फैयामफोरावबो बेखौ थिनानै दो-दोनो आरो जेब्ला जोङो खारदै फैजागोन अब्ला जों बिखौ खरखा नुहालि बायदिसिना ओ बाहायनो जों बाहायि आइजेंफोराव बेखौ
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिदिनो आरो ओ नोंथांमोननिथिं मा मा जाग्रा लोंग्रा ब्रा बाहायनाय जायो एबा जायो। एसे फोरमायदो नोंथांनो
औ नोंगौ नोंथां ओ जोंनिथिंबो बे बायदिनो जानाय जायो नोंथां जोंनि बर' न' खराथ' बांसिनानो खारै ओंख्रियानो होननानै बुंजायो नोंथां ना थाय आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जोंना आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ जों नुबोनो मोनदों जोङो गोदोनि समाव जेरै खारैखौ जानायाथ' जोंना सानफ्रोमबो जानाय बायदियानो जायोमोन नङा होमबा नोंथां। नाथाय औ ना थाय आथिखालाव जोङो जानायखौ एसे खमायनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोंना थाउन ओंख्रिखौबो जानायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
नंगौ नोंथां जोंना औ जोङो बिदिनो खारै ओंख्रि होनोब्लाथाय जोंहा बर'नि बर'नि गुदि ओंख्रियाथ' जोंना अनलाजों दाउ नङा होमब्ला लोगोसे जोंना नारजि अमा ओ आरो जोंना साम' सबायबो नङा होनबा बेफोर ओंख्रिखौबो जोङो खारैजोंनो जानाय जायो आरो नोंथां। औ आरो जोंहा ओ ना फिसाफोरजों जोंनि खारदै खारै होनो जायखौ जोङो ओ बे ओंख्रिखौबो जोंहा बायदिसिना हाग्रानि मैगं खाबथिंनानै जानाय जानाय जायो आरो नोंथां। जेरै जों बे बायदिसिना ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरा जोंहा जेरै जारिमा बुङो ओ लोगोसे जोंहा हा ओ हाग्रानि पालें लोगोसे जोङो ला फा लाइ बेफोरखौबो होनाय जायो। ओ जों बिदिनो बायदिसि ना हाग्रानि मैगंफोर खौ बुथुमनानै जायोब्ला जोंनि देहायाव माखासे भिटामिनफोरखौ जोङो मोननाय जायो आइरनफोरखौ नङा होम बा नोंथां औ जोङो बेमार आजारनिफ्रायबो एसे मोजां बा गोजानाव थानो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
नि मैगं थाइगं बुंब्लाथ' गोबां मैगं थाइगं आनो मुलि गोनां बा हासार गोनांसो नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ
मै मानो होनोब्ला मैगंफ्रा जोंना आथिखालाव मुलि होआब्लानो मैगंआनो जाला नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोङो औ एम्फौनि थाखाय बा फिथाइ मोजां जानायनि थाखाय जों मुलैखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथां। औ जों बिदिनो ओ सानफ्रोमबोनि जोंनि जिवावथ' ओ ओंख्रि जायो होन ब्ला जोंना ओ बांसिन जोङो गुबुन ओ आथिखालाव दालिफोरखौ बांसिन जानाय नुयो दालि आलु बेफोरखौ बांसिन जानाय खौ नुनो मोनो आरो। नाथाय आथिखालावबो जोंना माबा फोर पुजा बा फोरबो जायोब्ला बा हाबाफोर जायो ब्ला जोंनि ओंख्रिया थागोन आरो नोंथां। बे ओंख्रिया जोंना संजाथारो आरोना। थां औ नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां। नोंथाङा ओ अनला ओंख्रि बा नारजिजों अमाखौ मा बायदि दि बानायोबा नारजिया मारै माबोरै बिदि फैयो? मा बिलाइनिफ्राय जायो? बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। गिबियावनो जोङो नारजि होनना बुंब्ला
औ।
दाथ' गुदि मुवा एबा गुदि ओंख्रि। जाय जोंनि जि हारिमुजों एंगारनो हायै सोमोन्दो दङ एबा बे मोनसे एंगारनो हायि बाहागो। बेखौ जोङो औ। फाथो। जेनबा फाथो बिलाइनि फ्राय बानायनाय जायो। बे नार्जिखौ बानायनो थाखाय गिबियाव जोङो फाथो महरैसो मोनो बेखौ ओ मेसें बोथोराव मोजाङै हालेव ना लाबाय फोथारखो एबा गावनि जेराव मैगं थोलि दङ बेफोराव बिनि उनाव बै फाथोनि बेगरखौ ओ सारनानै खानै होयो बिनि उनाव बियो जेब्ला रज'ग गोन उम अब्ला बिखौ जोङो फाथो महरै जानाय जायो बेखौ जोङो नारजि होना अब्ला बिदिनो बै फाथो गोरलैखौबो जोङो जों अमाजों बिदि जानायखौ नुनो मोन आरो जाबोगासिनो दङ बेखौबो खारै थाव बिदि ओंख्रि जायो बेखौ आरो बोगोलो समाव ओ जुदि जोंखौ खा फोरानो अब्ला बियो ओ नारजि महर मोननायाव एसे माने मोजां जाया मैगंआ बेनिखायनो बे बिफाङा जेब्लासिम बोरायगोन अब्ला माने बेखौ दान फायनानै एा खानानै बिनि बिलाइफोरखौ जों मोजाङै फोराना दोनो अब्ला बियो जेब्ला रानो अब्ला बेयो नारजि महर मोनगोन। बे नारजिया जेसांनो बो सोर जोरोगोन से बोसोर, नै बोसोर, थाम बोसोर अब्लानो बियो मोनसे गुन गोनांसिन जायो आरो
औ नंगौ नोंथां, नंगौ।
ओ जोङो अमाजोंनो जा, नाजोंनो जा, खायफाया ना फामजोंनो जा, बिदि संनानै जायो। बे नारजि ओंख्रिखौ संनायावबो जोंनो ओ खारदैखौ बाहायनांगौ जायो। आरो बे नारजि ओ नारजि बिलाइआ जे ओंख्रिल' जाजायो जाय बि बेल नङा ओ जोंनि बर' नखराव एबा जोंनि हारिमुआव उन्दै उन्दै बे गथ' फोरा जेब्ला ओ गाबबाय थानाय जायो अब्ला ओं ओंखामफोर जाया बिदि जाबा गथ'फोरखौ खुगा नांदों होननानै फो थायनाय जायो अब्ला जों बेखौ बे नारजि बिलाइजोंबो गथ'खौ खुगा फोरनाय होननानै फोरनाय जायो आरो बिदिनो मानसि आरि थै ब्लाबो जोङो बै नारजिखौ जेब्ला मानसि सावना फैगोन अब्ला जोङो गाबोबा नाराजों उखुन्दै ओ थुनानै बेयाव जोङो नारजि होनानै बेसर बिदि होफाना नै बिखौ सावनानै गावखौ एसे हांनाय जायो जाहाथे बै थैनाय मान सिनि बिजानु फोरा बेजों फैफाया बिनियाव थांनाय गाज्रि मुवाफोरा बेजों फैफाया होननानै बे नारजिया गोखा नालाय बेखौ बैदि खालामनाय जायो औ औ
गौ बि
बिदिब
दाना जोंनि खामा जायोना नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो बेयो मोनसे मुलि महरैसो बाहाय जायो औ
नोंथांजों आंङो जाग्रा लोंग्रानि बा बायदिसिना
औ
मोजां फैबाय नोंथां बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा जोंङो
औ औ आंबो नों थांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय आरो इउनाव जाहाथे लोगो मोनगोन आसा खालामबाय बिदिब्ला गोजोन्थों औ